माय ओ मोनाबिलि समनि नो थांनिसिम गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय साबजानाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय।
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों
जों सावरायलायनो हा हागोन ना एसे नोंथांजों?
औ हागोन नों- थां
औ औ दा सावरायलायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंना अ लाथा एम्फौ नङा होमबा औ औ दा लाथा एम्फौनि एम्फौखौ जों माबोरै फिसिनाय जायो माबादि मा खालामनाय जायो। बर आइजोफोरा बेनि बागै नोंथाङा आंनो एसे सुंदयै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां फोरमायना होनो हागोन।
औ औ थारैनो।
ओ जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर आइजोफोरा आ फिसिबोबाय थानाय मोनसे ओ लाथा एम्फौ जोंनिनो दोरोङारि ओ एम्फौ
औ औ नंगौ दा।
औ औ जों लाथाखौ गिबियावनो लाथा एम्फौखौ गिबियावनो जों नोंथां औ गिबियावनो जों फिथोबखौ ओ सुनानै जोङो
औ
बिनि उनावसो बियो सोख्रि महर बिनि उनाव बे सिख्रिखौ जोङो
औ औ नंगौ।
नंगौ।
औ
औ औ नंगौ थारैनो।
फिसा एम्फौ फिसा फिसा फिसा गोरलै गोरलै जागोन आरो नोंथां। औ बिनि सियाव दोननाय जागोन आरो सियाव दोन बिसि बेनिखायनो जों बे खौ सियावनो दोननाय जागोन आरो नोंथां। बेनि उनाव बेयाव ओ गो बिनि उनाव बियो गोरा बिलाइ जानो हाया नालाय जोङो आक्सा बिलाइनि गोरलै गोरलै खिलि जानाय बेनो होनाय जागोन आरो नोंथां औ औ बिनि उनाव बियो ओ एस एसे गिदिर जाब्लाथाय जोङो इन्दि बिलाइ गनाय जागोन इन्दि बिलाइ गोरा खारुं था सोमलिनि बिलाइ बेफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां बेनो बे गिदिर जाबाय नालाय जानो हासिगोन आरो बियो। औ। आ बिनि नाव बियो। सिथोब थाबनो जाब्लाथाय जों बेखौ ओ जेरै बियो बेखौ जोङो ओ दान्दानि बैस्रां गायनानै जोङो बिलाइ खौ जो मुथा खानानै बैङाव जोङो दोननाय जागोन आरो द दान्दा बैसाङाव बिनि उनाव बियो देरब्लाथाय बेयावनो ओ बानानै बियो बिलाइखौ जागोन अब्ला बियो ओ मोननो जाबा नाथाय बियो ओ आदारस औ खोनादों ना नोंथां। हेलौ नोंथां औ औ औ ओ बियो बियो जेब्ला ओ अब्ला बियो गावनि आ अदार जानायफोरा खमायलांगोन आरो बिनि खिनायफोरा खमायलांनानै बियो ओ बिलाइ ओ बिलाइखौ बिलाइनि सायाव बियो मानखोलांगोन आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ बिनि उनाव जों बे बेखौ मोनदो होननानै ओ सानगोन आरो बिनि ओ गोथांनिसाय बिनि महराबो आलादा जायो आरो नोंथां जेरै गोमोन एरे जों नुनाय जायो बेखौ औ अब्लानो जों बेखौ ओ मोनबाय होननानै सानना लायानाय जायो जेब्ला बिनि फ्राय जोङो ओ। खोमायाव खोनासङोब्ला बियो गोमोना सब सब सोदोब फैयो आरो नोंथां। औ औ बिनि उनाव जों बेनो जेरै थाललि लाइ औवाब बिलाइ बेफोरखौ जोङो ओ थख्रियाव होनानै दै जोङो ओब बे गोमोन गोमोनखौ जोङो ओ बेयाव ओ आलादायै दोननाय जायो आरो नोंथां गोमोन गोमोन खौ औ औ बियो ओ बिनि उनाव बियो गावनि खुगाजों ओ खुगाजों फिथोब थोबो आरो नोंथां। औ औ आरो बे फिथोबनि ओ दामाबो गोबां नोंथां आरो बे आगसा एम्फ फौनि दामाबो ओ औ आरो जों बिनि फिथोबजोंनो जोङो ओ जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि ओ दख'ना ओ फास्रा बेफोरखौ ओ दानानै लानो हायो आरो नोंथां औ जेरै जोङो बेयाव ओ स' समायना रमायनायै बर'नि आगर ओ बेफोर। खौ ओ गावनि आखाइजोंनो जोंनिब बर' आइजोफोरा एरखांनानै लानो हायो आरो नोंथां जेरै हाजो आग गर दिंखिया बिलाइ ओब फारौ मेगं
औ औ
फोरखौ जोङो समायना रमायना बर' आइजोफोरा एरखांनानै लानो नो हायो आरो नोंथां बायदिसिना आगरनि औ आरो जों बिखौ हायो जों
हायो औ‌।
औ गोदोनिफ्रायनो जोंनि आइजोफोरा गावनि आथेंआव गसंनो हायोमोन नोंथां आरो ओ बेखौ हायो आरो दानिया
हायो हायो।
बेफोरनि जाबायानो गोबां जाबायानो नोंथां।
औ औ नंगौ। थारैनो सैथो।
माबायदि बर' आइजोफोरा सि दानाय जायो फोरमाय
औ दा फोरमायना होनो माने औ औ। खोनादों। खोनादों दा एसे आगोलावनो नोंथां नोंथाङा गोबां खोथा लाथा एम्फौ फिनायनि जा नेमखान्थि बेखौ नों थांआ आंनो नो गोबां फोरमायलांबाय। दा नोंथाङा सोंदों आंखौ ला था एम्फौनिफ्राय जा फिथोबनिफ्राय जों जा दि माबादि जों दानाय जायो नङा ओमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
लाथा एम्फौनिफ्राय जों जा उम जा फिथोब जा फिथोबनिफ्राय जोङो जा खुन्दुं बानायो नङा ओमबा खुन्दुं लुयो नङा ओमबा जोंनि बर' आइजोफोरा औ थिग बेबादिनो बे खुन्दुंखौ जोङो मा खुन्दुंजोंनो जों जि दानाय जायो नङा ओमबा
औ औ औ नोंथां नंगौ
बायदि रोखोमै बायदि आदब खायदा बाहायनानै जोंनि बर' आइजोफोरा बि फिथोबनिफ्राय जोङो ओ खन्दुं बानायनाय जायो नङा होमबा? जोंनि बर' आइजोफोरा थिग बे रोखोमैनो बे खुन्दुं दिहुननानै सि बायदिसिना सि जों दानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा खोनादों ना नोंथाङा? जायखौ जोङो पाटनि जि होननानै बुङो नङा होमबा? खोनादों ना? जायखौ जोङो ओ गोबां दाम मोननो हायो जाय औ औ खोनादों जाय फिथोबनिफ्राय दानानै दिहुननाय जि जोम बे खौ गोबां बेसेन मोनो नङा होमबा? जोङो खोनादोंना औ गोबां बेसेन मोननो हायो सि दानानै औ थिग बेबादिनो दा बेबायदिनो दा जों ओ गोबां जोंनि बर' आइजोफोरा रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन नङा होम बा सि जोम दानानै जा फिथोबनिफ्राय औ औ थिग बेबा दिनो मुलाम्फा जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। थिक बे रोखोमैनो जोङो ओ बाय बायदि फोरबोफोरावबो जा फिथोबनि फ्राय मोन ओ सि दानाय जायो बेफोर सिफोरखौ जोङो फोरबो फुजाफोराव जोङो फाननायखौ जों नुनो मोनो। बेफार फालांगि खालामनायखौ जों
औ औ नंगौ।
बर' हारिनि आइजोफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। नङा होमबा? थिग बे रोखोमैनो बिथांमोना बेबादि बिदिनो खुन्दुंनिफ्राय जा फिथोबनिफ्राय मोननाय खुन्दुं बे सि दानानै बेफार फालांगि खालामनानै बिथांमोना ओ जा रां मोननाय बे फालांगि खालामनानै बेजोंनो बिथ बिथांमोना गावसोरनि न'खरखौ न'खरनि आंखाल एबा गोनांथिफोर खौ ओ सुफुंबोगासिनो दङ एबा नुबोगासिनो दङ जोंनि ओनसोलाव नङा होमबा थारैनो दा बे रोखोमैनो जोङो ओ जिहेथु दानाय लुनाय दानाय नुनाय एबा ओ जिब जुनार फिनाय बेनि गेजेरावनो जोंहा ओ बायदि रोखोमनि दानाय लुनाय रोजाबनाय बेयो मोनसे हारिमुनि गोनांथि नङा होमबा बाहागो गोनांथि बाहागो थिग बेबादिनो बर' हारिनि ओ जोंनि दा लाथा एम्फौ फिनाय बेबो मोनसे गोनां हा बाहाग
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
थिक बेखौनो नोजोर होनानै जों आगोलनिफ्रायनो आबै आबौ बौ मोननि दिननिफ्रायनो जों नुबो गासिनो जोंनि ओनसोल एबा गा गामिफोराव जोङो नु बोगासिनो ओ लाथा एम्फौ फिनायखौ नङा होमबा औ थिग बेबादिनो औ औ दा थिग बेबादिनो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ ज'नानै थायाखै नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ खोनादों नोंथां
औ लाथा एम्फौ फिनाय बायदि बायदि खामानिफोराव बिथांमोनानो जना थायाखै दा लाथा एम्फौ फिनाय होनो अब्ला बिथांमोना गोबारैनो गोसो गुदुं जोंनि बर' आइजो गुना नङा होमबा लाथा एम्फौ फिनायनि औ औ थिग बेबायदिनो बिथांमोना गोसो होसार होसार लाथा एम्फौ फिनायखौ जों गामि गामि नुनो मोनो नङा होमबा
थां नंगौ
औ औ थिग बे रोखोमैनो जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ लाथा एम्फौखौ ओ गोबां बिखान्थि एबा नेमखान्थिजों जों फिनायखौ नुनो मोनो नङा
औ नंगौ नों
माबोरै फियो नङा होमबा औ आगोल सिगाङाव एसे सिगाङावनो नों नोंथाङा आंनो फोरमायलांखा जोब्बाय अब्लाबो आं जाखिनो हायो नों थांनो आंबो एसे फोरमायना होनो लादों।
औ नंगौ नोंथां
दा औ औ दा जों लाथा एम्फौ फिनो थाखाय गिबियावनो खौ बुङो जोङो बिदै नङा होमबा बि दै बिदैनिफ्रायनो लानानै जों बुंबाय औ जों बे बिदैखौ लाना फैनानै दोननाय जायो नङा होमबा ओ दा बिदै औ बेनिफ्राय जोङो लाथा फिसा सोमजिनायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा फिसा फिसा एम्फौ जायखौ बुङो जोङो लाथ फाइयेमखौ नङा होमबा बेर'आव जोंनो ओ बेनि उनावहाय जों ओ जाय लाथा एम्फौ जिब जिबियाथ' थांना थानो थाखाय आदार जानो गोनांथि जाखा
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ औ नोंथां।
रोखोमैनो जोंबो ओ लाथा एमफौनो एन्दि बिलाइ मुंनि मोनसे ओ हाग्रानि दंफांनि बिलाइ होनाय जायो नङा होमबा औ औ। थिग बे रोखोमनि जों ओ जि एम्फौखौ फिसिनाय जायो। आदार होना नङा होमबा थिग बेखौनो बेखिनिखौ बुंनानै आङो दोन थनाय जाबाय। दा जोंनाया समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ औ जोंना? समाबो जाबाय। दा नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनानै गोसोखौ थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनो एसेबांखिनि सम होनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांखौ आरोबाव इयुनाव लोगो मोनबावगोन होननानै गोजोनथों नोंथां। उम।